औ हेलौ औ नोंथां।
अ नोंथां।
औं दानि दानजालांदोंमोन खलानो थाब
अ नेटवारकफोरनि प्रब्लेम नामाथाय।
औ इदिनो मा उम दे बुं नोंथाङा नोंसो नोंथांमोननि इन्स- टिउटनि बागै सोंदोंमोन ना आङो थासारिया माबायदियाव दं आबहावाफोरा बा बिफां लाइफां दं नामा बेफोर- खौ।
आ। जोंना इदिनो थासारियाव ओम दा गो गरमा बांद्राय जाबोदों ग गरम बोथोर ओमफाय बिदिनो बिफां लाइफां दङ ओ इदिनो ओस बिफां लाइफां दङ ओमफाय बिबार आररि दङ सोरगिदिं मोजाङानो। ओमफाय। एसे एनै बार फैबाय थायो खिन्थु माने गरमाबो बांद्राय नालाय ओंखायनो माने बांद्राय आरो माबानो हाया थानो हायाबो जायो। बिदिनो फेनसिंफोराव थायो।
जों इ जोंनियाबो इदिनो मा होनो। ओ दुब्लिनि गेजेराव दङ नालाय बिफां दङ जिं जि- इं माबानि ओ वाल सेर सेर जेनेबा बाउडारि केम्पासनि सिङाव सेर सेर बिफांबो दङ गार्देनफोरबो दङ इदिनो बिफां दाउ। ओ गेजेरथाराव कलेजनि गेजेरथाराव बिराद गिदिर बिफां मोनसेे दं बिनि सिङावनो जिरायना दं। लायसिनो नोंथां।
अ उम उम उम ओमफाय बोथोरा इदिनो अखा हालाय गरम हामलाय खालामदों ना?
औ दहाय फुङावसो। हाहा माबादोंमोन अखाया हादोंमोन ओमफाय दा आरो सानदुं दुंफिनलायबाय।
अ जोंथिंबो इदिनो अखाया फुङाव एसे गोसा थायफ्रिदोंमोन ओमफाय आरो दा एसे जों दा कलेज फैनाय टाइमाव ओमफाय गैलालाय सानदुंवासै दुंबाय ओमफाय नोंथां मा होनो नोंसोरनिथिं इदिनो। थालिर बिफांफोरनि जेनेबा थालिर बि- फाङआथ' जोंहा बहुत खामानियाव फैयो ओमफाय थालिरनि बिफां बा फिथाइ बेफोरखौ बेफोरदि खामानिखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा बेफोर मायाव बाहायजायो बिनि बाहायनायफोरखौ एसे बुंबा मोजांमोन
औ औ जों थालिर बिफांनिफ्राय ना ओ थालिर बिफांनि रोद- मा होनो रोदा ना मादा होनगोन बेखौ जायखि जाया बिनि- फ्राय जोङो खारै दिहुननो हायो आरो नोंथाङाथ' मिथिगौ ना खारैखौ
औ औ मिन्थिगौ खारै
जायो बेयो ओ इमफ्राय आरो जो थालिर माबानि बिफांनि सिङाव जाग्रा जे थालिर फस्ला बेखौबो जानाय जायो आरोना जोङो ओमफ्राय आरो जा थालिर फि- थाइ जोंहा थालिर फिथाइया जा जोंहा जोंनि देहानि थाखाय मोजांथार आरो
ओं
ओमफाय जों दा थालिरनि बिखंफोराव जोङो हाबा बिबाफोराव गोदो बिदिखौनो ओंखाम जानो बा- हायनाय जायोमोन आरो दा ओंखाम गोरलै ओंखाय गोरलै जे ओंखाम गोरलैयाव जोङो थालिरनि बिलाइखौ था थालिरनि बिलाइयाव ओंखाम जानाय जायो आरो थालिरनि बिलाइनि बिजौआव जों जे बाथौआव थगि होयो बेफोरखौबो फुजाफोराव बाहायनाय जायो आरो
औ
ओ नोंथांमोननिथिं मा मा खालाम खामानियाव बाहायनाय जायो
अ इदिनो जोंनाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो थालिरनि मादाखौ इदिनो खारै बानायोन ओमफाय थालिरनि माबाफोरखौ इदिनो जिरनानैहाय सान्दुंङाव फोराननानै इदिनो खावनानै खारै बानायनाय जायो आरो लोगोसे थालिर बिलाइ बिलाइफोरावबो जोंना बायदि इदिनो खाजा जानाय माबा जानायफोरखौबो जायो ओमफ्राय लोगो थालिरनि बिलाइजों जोङो लोगोसे बाथौ गुदियाव माने आलारि सावनायबो जायो। आरो लोगोसे बिदिनो थालिर मैखुन मैखुनखौबो जोङो जायो‌।
बुहुत मोजां ना मैखुना। औ औ देहानि थाखाय बिराद मोजां जे ल ल हि हिमग्ल'बिनफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेमारिफोरनो बांसिन दाउफोरजों संनानै जाहोनाय जा
उम उम बे मैखुनखौ जायो लोगोसे आरो थालिर फिथाइ, थालिर फिथाइखौबो गोथां गोथांङावनो गोथांङावबो मैगं संनानै जाजायो भाजा बिदिनो जाजायो, ओमफ्राय इदिनो थालिरनि दनाफोराव आरो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो। ओंखाम गोरलै जानायावहाय थाल हाबानि हाबानि समावबो बे थालिर दनायाव ओंखाम जानाय नुबोनो मोनो। दाबो बे समावबो सोलिगासिनो।
आरो जों दा अबेथिंबा अबेथिंबा आसामाव दैबाना जानाय नुबा थालिरनि बिफांजों नाव बा नायनानै माबानायबो नुनो मोन्नाय जायोना नोंथां।
ओमफ्राय नोंसोरनि इदिनो दैबानाफोर जाफेरदोंना? दैबानाफोर जाफेरदों ना?
अ जोंनिथिंथ' बिदि दैबाना नङा, जोंनिथिं ओरै एसे हाजो या बायदि जायो आरोना ससे थांबानो हाजोखौ मोनगोन बायदि हाजोफोर नुहुरो जोंनिथिं एसे जायगाया गोजौ आरोना ओमफ्राय जोंनि खोला साइदजों दैबाना जानायखौ खोनानो मोनो ना नाथाय जोंनियाव जों नुफेराखै आरो दैबानाखौ।
अ आचसा जोंनिथिं खेबसे जाफेरदों इदिनो दै बानाया। ओमफ्राय गायनाय फुनायफोरखौ जादों आरो दैज्लांनि समावहाय। बिदिनो जाफेर गाज्रि जाबोदों आरो टाइमाव नाफोरा एसे ना हाखरनि बिदिनो नाफोरबो बोननोब मोननोबा नाफोरबो मोनजादों आरो लोगोस जे इदिनो, दै बानायाव ओ ना गोजावबोयो।
आरो बेजों लोगोसे हाग्रानि मो हाग्रानि बा हाजोनि जिबौ फोरबो फैयो जे जेरै अज'गर जिबौ बेफोरखौ नोंथांमोनथिं फैगोन ना फैयाथाय जोंनिथिं फैनो नागिरो आर ना हाजोनिफ्राय गोजाव बोनानै
अ जोंनिथिं बिदि गैथ'वा ओरैनो जिबौआलाय थायो खिन्थु इदि अजगर जिबौ बा बिदि गैथवा फिसा फिसा जिबौफोरा एसे बे थायो आरो।
अ जोंनिथिं अजगर जिबौबो नुनो मोनो आरो ना मास मालाबा मालाबा ओजोंथ' भुटान सकि हा जोंथिं दंना जोंनि सेरावनो बा खाथियावनो होनजायो बेयावबोथ जिब' बिराद गिदिर गिदिर अजगर गर जिबौ' हमनाय जायो। दाख्लै बावैसो मासे बेसेबा गिदिर अजगर जिबौ' हमदों। बेयाव आरो मोसा फिसाबो नुदों होननाय खोनादों। मोसाफोरबो थायो आरो बिथिं। मैदेराथ' बुंनो नाङा, मैदेरा सम सम फैबाय थायो आरो अखा हाबा, ओजोंहाय जोंनिजों जोंनि खाथिजों आरोना जोंनियावथ मोन फैस्लाबा, जोंनि खाथियाव ओ मैदेरा फैनानै आबादफोरखौ खहा खालाम फैयो आरो बिसोर जमा जमा फैनानै बेयाव मानसिफोरा हर हर नेनो थालायनाय बायदि जायो आरो ओजों
अ नोंथांमोननिया बा हाजो खाथि जायोना?
औ हाजो खाथि जायो। ओं थार्टि किल'मिटारफोर थांबानो जोंथिं हाजो मोनो आरो जोंनिफ्राय।
आच्छा, जोंनिथिं इदि हाजो गैया ओंखायनो इदि जेबो खस्थ', उसुबिदा जाथ'वा।
औ जोंनियावबो उसुबिदाया जाया जानाया, नाथाय जोंनि बे खाथिनि गामि आव खोनायो आरोना। हाजोखौ जोंनि दुब्लिनिफ्रायबो जि साफा नुहुरो। सि सिनारिफोरखौ समायना मिथिंगानि थासारिफोरखौ औ।
दैसा जिरि जिरि बोहैनाय दं नामाथाय? दैसाफोर इदिनो? अह जोंनिथि इदि दैसा बा हा खर बा दैमा जेबोयानो गैया ओ खाथि खाहालायाव दङ। खिन्थु जोंनि साइदाव जोंनि गेजेराव जेबो गैया आरोना। ओमफाय आरो इदिनो ओ बारि बागानाव मायबाफोर दंना नोंथांमोननिथिं? बारि बागानफोरा माबायदि, औ मै
अह, जोंनिथिं बारि बागान जोंहा इमान इदि गैया आरोना। थेवबो जोंहा बारा गायबांनो नागिरा ओरैनो न'वाव जानो आनथाखौ गायो फाननो थाखाय फालांगि खालामनो थाखाय गाया आरोनाथाय खाथि खालानिफोरा गायो बांसिनानो जिंखानि नि आबाद खालामो बा लेस्रानि आबाद खालामो थाइबें फोरनि आबाद खालामो, जोगोनारफोरनि आबाद खालामो।
औ जोंथिंबो इदिनो न' न'वावनो गावबा गावनो एसे मा होनो बारि बागानफोराव इदिनो जोगोनारनि थाइबें लाव फिन फिन्दि बेफोरखौ माने फोनानै लायो आरो जाहाथे बाजाराव बायनांगौ जाया। न'वावनो एसे एसेब्लाबो माने जानो खिनाखो आन्था एसे से माबानानै गायनानै लायो आरो लोगोस से जायफोरा बारि बागान दङ बिसोरो माने आ हाथायावहाय फाननो लांङो। दा जोंनि साइडथिं बर' हिनजावफोरानो बा बर' मा हारि आइजोफोरानो माने बांसिन बेफार फालांगि खालामबोनायखौ जों नुनो मोनदों हा थाइ बाजारावहाय। इदिनो ओ दाथ' दा टाइमाव दैज्लां बोथोरावथ' जोंना मेस्ता ता, इदिनो उम थाइगिरफोरा थायो ओमफाय आरो लोगोसे भिन्दि, लेस्रा बेफोरथ' न' न'वावनो जायो जायफोरा बागान दोंङो बिसोर माने ओ बाजारफोराव थांनानै बेफोरखौ फान-फानहैयो आरो। जा न'खरनि एसे रां खरसानि गोनांथिबो जायो नालाय बेवहाय बेफोरखौनो जिउ खुंनानै बोगासिनो आरो।
औ ओमफ्राय नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनि। नोंथांमोननि थिं बे फख्रि गेदेर गेदेरफोराव ना फिसिनाय बा एफोरबायदि नु-नुनो थांङो नामा? गामि खाथि खालाफोराव?
अ अ अ जोंहा इदिनो खाथि खालाफोरावबो बा जोंफोरनावबो बिदि ओ फख्रियाव ना फिसिनाया दंङ आरो इदिनो जायफोरा फख्रि दंङ बिसोरो माने न'वावनो ओ नाफोरखौ ना फिसा फिसाफोर खौ इदिनो बायनानै हेगारनानै माने हाख'राव बा फुख्रियाव हेगारो। ओमफाय लोगोसेनो बिदिनो एसे देरबाथाय आरो बेखौनो फालांगि माने ओ माने नाखो सारनानै माने फानो आरो। फानो ओं फाननो लांङो बा आरो इदिनो बे फार फालांगि थायो नालाय ना सारनाय बा ना बोनायफोरा इदिनो इसोरनो हरनाय जायो। दाम जायो। आरो जोबलायबाथाय आरो इदिनो फिसा फिसा नाफोरखौ बायना लाबोनानै हा
आं औ बेखिनियावनो नोंथांनिसिम आं माबा मोनसे बुंनो साननि। ओ आजि आथिखालावथ' दा नाफोरखौबोथ' गोबां हासार होनानैसो फेदेरनाय जायो बेफोरबायदि फालांगियाव फिनाय नाफोरावबो आजिखालि बे हासार होनानै फेदेरनायबा ना गिदिर गिदिर गेदेरफोरखौ हाथाइफोराव बेफोरबायदि हासार ना फेदेरनायफोर नाफोरखौसो मोननो थांसै आरो
औ औ औ थिकखौनो होनदों नोंथांङा
औ
दोननायखौनो मोननाय जायो। ओमफ्राय नोंसोरनिथिंबो इदिनो ओ इदिनो दैखर बा हाखरफोर दं नामा?
अ हाखराथ' दंङ नाथाय इमान गिदिर गिदिर नंङा फा फानलायनो थाखाय। फैया आरोना जों न'आवनो जानो बा न'आवनो जानो आन्था माबा फिसिनाय जायो ओमफ्रायो एसे एनै ओमफ्राय दै जोंनिया आरो दैयाबो बारा थाबाय थाया गोजां बोथोर जाबानो रानो नालाय बेखौ गोजां बोथोरसिमल' फिसिनाय जायो दैज्लांनिफ्राय ज जानो आन्था देरो आरो बेखौनो जायो जों।
ओं दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै औ गोजोनथों।
दे